अ हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामनो नोंथां।
ओइ नोंथां ओरैनो दसे जिरायलाबायनानै दङ मोनाबिलिनि।
अ न'आवनो दं दा नोंथाङा।
औ न'आवनो दं नोंथां ओरैनो बेखारसो दं लाबायो।
माबा आंबो नोंथां नै दं ओरैनो जिरायनानै।
औ
माबा हाबाफोर एबा खामानिफोर मावदों मोन आरो नोंथाङा। खानादों नोंथां। हेल' नोंथां माथो जेबो खोनायासै हेल' नोंथां। हेल' नोंथां माथो जेबो खोनायासैनो।
हेल' नोंथां।
हेल'
अ खोनाबाय नोंथां?
हेल' नोंथां। नोंथांनि माथोखौ माने खोनाफैनायानो जायासै नोंथां।
एबार खोनाबाय नामा नोंथां।
अ एबार खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ मा खालामदों होनदों नोंथाङा।
ए नै माने बोथोराबो गरमथार ना दिनै ओरैनो। बिनो माने दुगैखांनानै।
आराम दसे जिरायनानै दंमोन आं सिथ्लायावहाय जिरायनानै नोंथां।
हेलौ नां
नं सारनो
औ औ ए माने बेला खोनानो नायथाव हेलौ।
औ औ खोनादों खोनादों। खोनादों द आं हेलौ हेलौ नोंथां। हेल' हेलौ' जेबो